औ औ नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
अ दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ।
औ नोंथां आं दा ओरैनो दंथ'यो बाराव
दा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन निसय हागोन नोंथां।
औ दा होमबा आं आयदाखौ फोरमायनोसै आयदाया जाहैबाय ओ जोङो बिजनेस दा बिजनेस होनबाथ' नोंथाङा बुजि मोनखायो बिजनेसा मा दा जोङो मा मा बिजनेस मावोब्ला जों माबायदि रां खामायनो हायो। दा जोंनि ओनसोलाव जोङो फिसा फिसा मा मा बिजनेस खालामथावना दङ। नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना
निस्सय हागोन नोंथां मानो हाया जानो दानिथ' माने बिजनेस होननानै बुङोब्ला जोङो दानि मुगायाव माने गोदोनिफ्रायु बुहुद सोलायनाय नुबाय नङा होमब नोंथां। दानि जेनेरेसनाथ' माने ओ डिजिटेल मुगा नङा जाहैबाय दा जों मानो बुंनो हायो दानि मुगायाव जोङो माने ओ फरायनायजों लोगोसे माखासे स्किल्सफोर सोलोंनानै लानानैबो जो ङो माखासे ओ बिजनेसफोरबो माने मावनो हायो जेरैबायदि जोङो ओ फिसा फिसा फिसाजोंथ' जोंनि थाखाय खिन्थु दायो माने गिदिर बिजनेस मावनाया गासिनिबो थाखाय पसिबोल नङा ना नङाना लोगो अब्ला जों माने
ओरैबायदि खामानिफोरखौ सोलोंनानै मावनो हायो जेरैबायदि जोङो खानाय सिननाय ओ गारि रिपेयार खालामनाय दा गारि गेरेजफोर खुलिनाय बा खानाय सिननाय बेफोरबो मोनसे जोंनि ओ फिसा फिसा बिजनेस बा जों जि दखानबो होनानै जोंङो माखासे रांखावरि खामाय नो हायो बिनि अनगायैबो जोङो दायो डिजिटेल मुगा नङा होमबा नोंथां दा डिजिटेल मुगा दा ससेल मेदिया मुगा दा जोंनि मबे-मबेलनि जु जुगाव जों दायो माने गोबां अनलाइनावबो माने बिजनेसफोर मावनो हायो आरो मबाइल जोङो ओ ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनिफ्रायबो जोङो गोबां माने रां आरजिनो हायो। बिनिफ्राय जोङो माने गोबां बुस्थु सोलोंना नानैबो लानो हायो आरो जोङो बेयावहाय ओ बिजनेस फारसे तिपसफोर आइदियाफोरबो जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरोना नोंथां आरोबाव जोङो ओ गुबुनखौबो फोरोंनो गोसोबा बेवहायनो फोरोंनोबो हायो आरो जों जुदि बिजनेस खालामनो गोसो जोङो ससियेल मिडियावबो खालामनो हायो माबा मोनसे प्रडाक्ट फोर जुदि फाननानै जुदि कमिउनिकेसना मोजां जायोब्ला नोंथांनि बिजनेसा सोलिगोन नोंथां आरोबाव जों हायो मा जोङो ओम हमना ला स्किल्सफोर सोलोंनानैबो जोङो हमना ला खानाय सिननानै बा पार्लार खुलिनानै ओम जों हमना ला एग्रिकालसारखौनो बुंबाय माखासे आबाद मावनाय दा बेफोरजोंबो जोङो माखासे रांखावरि आरजिनानै जोङो जोंनि माने न'खर खुंनायाव जोंनि जिउराहा लामाखौ गोरलै खालामनो हायो आरो जेरैबायदि जों हमना ला जोङो आबाद मावोबा जोङो बेखौ जोथोन लानानै बेनिफ्राय मोजां गोग्गो जुदि फसल मोनोब्ला जों बेफोरखौ फाननानै जोंनि न'खरफोराव माने जोंनि ओ संसार जानायाव जोङो मोजाङै माने जिउ खुंलांनो हायो आरो आङो बेखिनिखौनो बुंथ'नानै नोंथांखौ माने फंनैसो बुंनो खावलायनाय थाबाय आरो नोंथां।
दाथ' जोङो बिजनेस होनना बुङोब्ला बिजनेसाथ' गोबां रोखोमनि दोङो गिदिर बिजनेस दङ आरो जोङो फिसा बिजनेस दङ। दा जोङो बिजनेस होनबा जोङो आरो मोनसेया जाबाय इनभेस्टमेन्ट बिजनेस आरो मोनसेया जाबाय गाव माबा मोनसे स्किल खालामनानै माबा मोनसे बिजनेस मावनाय। दा जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि हमना ला जोङो मा होनो बेखौ माबा मोनसे दखान होयोब्ला दा जोङो साइकेल पाम्प मा होनो साइकेल बाथिनाय बा गारि गेरेज होयोब्ला थ' जों बेफोरबो मोनफा-मोनफा फिसा बिजनेस दा जोंनि ओनसोलाव जोङो नुबाय थानाय बिजनेस हिसाबै जोङो खायसे जोङो दिनै दख'ना दखना फाननानै बा दख'नानि बिजनेस होनाबो जोङो सोलिनो हायो लांगा दख'ना बायदिसिना फास्रा सि-जोम दा बे जोङो गुबुनारिफोरखौसो होनाय बांसिन नुनो मोनो दा जोङो बर'फोराबो बे खौ होनानै बिजनेस खालामनो हायो दा बेनिफ्राय जों बिदिनो फिसा-फिसा जोङो दाउ फिसिनाय मोनसे बिजनेसबो खालामनो हायो। दाउ फार्म बानायनानै दाउ फार्म बानायनानै जों गोबां रां खामायनो हायो। बिदिनो हांसो फार्म बानायनानै दा जायफोरखौ जोङो मा होनना बुंगोन बे गावारि खोन्दोनि मोनसे बिजनेस होनना बुंनांगोन ओ जोंनि ओनसोलनि फिसा-फिसा ओनसोलनि सोलिनो हानाय बायदि मोनसे बिजनेस दा बिदिनो जोंनाव फार्म बानायनानैबो जोङो बिजनेस खालामना सोलिनो हायो। दा बेफोर बिजनेसखौ खालामनो थाखाय जोंना खायसे-खायसे स्केलनि गोनांथि जायो। आरो खायसे खायसे ट्रेनिंनि गोनांथि जायो दा जोङो अमा फिसिनोब्ला बा जोङो अमाखौ माबायदि आदार होनांगौ सानसेयाव बेसेबां आदार होनांगौ अमानो जों माबायदि बिजि होयोब्ला अमाया बेमार आजार निफ्राय जानगाराव थायो दा बेफोरनि जोङो ओ एसे ट्रेनिं लानाया मोजां जायो। जायो बा जायखि जाया खामानिखौ बा जायखि जाया बिजनेसखौ मावनो थांनायनि सिगां जोङो एसे एनै ट्रेनिं लानाया जोंनि थाखाय मोजां आरो दा बेफोरबायदि बिनो जोङो जोंहा गोबां बिजनेस दङ। दा जोंहा आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोङो दंफां निफ्रायबो जोंनि ओनसोलाव जिहेथु दंफांफोरखौ जों गोबां रोखोमनि मोनो। दा बे फोरबायदिनो जोङो जुदि ओ बिफांफोरनिफ्राय बायदिसिना थखथा बाथाम दिहुननानै जोङो फार्निचार बानायोब्ला जिहेथु दा जोङो दामि दामि दंफांनि सिगुन बायदिसिना गाम्बारिनि जोङो जुदि फार्निचार बानायना नानै बिजनेस खालामोब्ला बेवहायबो जोंहा गोबां रां खामायनो हायो। दा मेन बाथ्राया जाबाय जोङो बिजनेस खालामोब्ला जोङो गोसो गोसो हमथानो हानाय मोनसे सत क्ति थानांगोन। जों गोसोखौ हमथानांगोन अब्लासो जोङो बिजनेसाव साक्सेस जागोन। दा बिजनेसा बुङोब्ला, ओ दिनै बिजनेस खालामगोन गाबोन धोनि जागोन बे नङा। माब्लाबा बिजनेसाव जोङो उनफिननो गोनांबो जायो। दा बेवहाय जोङो मोनसे से गोसो हमथानायनि बोलो थानांगौ आरो। दा बेफोरबायदिनो जोङो गोबां फिसा फिसा बिजनेस खालामनो हायो। ओ लोगोसे से जोङो दा जोङो माब्लाबा आरो जोङो जुदि ओ दाउ फार्म बानायनो बायोब्ला, जोङो बयलारफोरनि नि गोदानानै फाननायबो जोङो गला खुलिनो हायो। बयलार गोदाना फाननाय। दा बायदिसि ना जोङो, आरो बिदिनो जोङो फिसा फिसा दखान गलाफोर होनो हायो। दा जोङो हमना ला ओ आथा मैदानिफ्राय बानायनाय फुलुरि दखान होनाय बा बायदिसिना मालफुवा सिंग्रानि गला होनाय नाय दा बेफोरबायदि जोङो फिसा फिसा बिजनेस खालामनो हायो आरो। दाथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला खायसे खायसे फिसा बिजनेसनिफायनो जोङो गोदोर जानायनि गोबां बिदिन्थि दङ'। नङा होमबा नोंथां? दा जायफोरा साहा फाननानैनो जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार जानाय। दा बेनिबो मोनसे बिदिन्थि दङ‌'। दा बेफोरबाय जों जायखि जाया फिसा फिनला बिजनेसनिफ्रायबो जोङो गिदिर जानो हायो आरो।
उम।
औ। दा बेनिफ्राय जोङो, औ औ दा बेवहाय जोंहा स्किलनि गोनां जायो आरो लोगोसे ओ जोङो बुंनांगोन दा जोंहा मबाइल फैबाय कम्पिउटार फैबाय, दा जोङो जिहेतु कम्पिउटार नङाब्ला जों सोलिनो हाया। दा बे खायनो कम्पिउटार स्किलखौ लानानै जोङो जुदि कम्पिउटार दखान होयोब्ला, बेवहाय जिरक्स खालामनाय बायदिसिना साख्रिनि नि एप्लाइ खालामनाय, बायदिसिना एकजामनि स्कलारसिपनि एप्लाइ खालामनाय बायदिसिना ओ ओ एडमिसननि थाखाय फर्म साबमिट मिट खालामनाय, जिहेतु जोंनि दा गोनोखोआरि मुगायाव गासिबो अनलाइननि गेजेर जों जायो नालाय, दा बेखायनो जोङो कम्पिउटार रोंनानै कम्पिउटारनि गला होनाय दा बेफोरबायदि दिबो फिसा फिसा बिजनेस खालामनानै जोङो गोबां रां खालाम खामायनो हायो आरो। दा बेफोरबायदि जोङो रां आरजिनानै जोंनि न'खराव नांनाय खायसे बुस्थुखौ जोङो दिहुनन्नानै लानो हायो। दा आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो खायसे फरायबाय थानायनि गेजेर जोंनो पार्ट टाइम जब हिसाबै जोङो मबाइलफोरावबो खायसे जोङो खामानिफोरखौ मावनो हायो। बा कम्पिउटारफ्राव जोङो दसे पार्ट टाइम हिसाबै जोङो खामानिखौ मावनो हायो आरो।
औ नंगौ। थारैनो नोंथाङा जिखिनि खोथा बुंलांबाय जोबोद बेसेन गोनां आरो ओ गुन गोनां खोथाफोरखौ बुंलांबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा जोंनि जिथुनाखि फैबाय थानाय जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन फरायसा फरायसुलि जोंनि ओ फंबाय बिनानावमोन दङ'। बिथांमोना फरायनायजों लोगोसे ओ बिजनेस प्लानफोरखौ जोङो उन्दैनिफायनो सोलोंनो हायो आरो दानि जुगाव'थ माने मबाइल जुग डिजिटेल मुगा नङा होवबा नोंथां? दा बे समाव जोंनो आरोबाव ओ बे बिजनेसनि खामानि बा माबायदि जोङो बिजनेसखौ सालायनांगौ बा फरायनायजों लोगोसे बेबो जों बिजनेस खालामनो हायो। बेफोरखौबो जों माने उन्दैनिफ्रायनो जों डिजिटेलाव डिजिटेल उम मा मा होनो ए आइ आव बा नोङो गुगोलाव बा ससियेल मिडियाव नायनानै जोङो सोलोंनानैबो लानो हायो। बा गोसो जायोब्ला जोङो निजे फिसा मोनसे गला खुलिनानैबो बेनिफ्रायबो जोङो माबा मोनसे रां आरजिनानै जों फरायनायजों लोगोसे लांफानानै न'खरखौ मदद होनो हायो। नङा होनबा नोंथां?
थिग बेबायदिनो जोंनि जेसेबांखि माने लाइमोनफोर दङ आं सानो ओरैनो माने दा बेखार थास्लाय स्लाय ओरैनो माबा मोनसे सोलोंनानै ओ उननि थाखाय जाहाथे माने साख्रि बाख्रि मोनाबाबो ओ माबा मोनसे सोलोंनानै जों बिजनेस लाइनफोरखौ ओ हमोबाबो मोजां बा गासिबो साख्रि मोनजोबगोन बाख्रि मोनजोबगोन बिदि नङा फरायनायनि गेजेरजोंबो नङा होनबा नोंथां? आरो जोंहा हानायमानि जेसेबां माने ओ फिसा फिसा खामानि जा गिदिरानो जा नोंथाङा बावैसो बुंनानै थांबाय जोबोद मोजां खोथा था ओ जे जोंनि हारिनि जोंनि जिथुनाखि मानसिफोरा माने सुबुंफोरा ओ फिसा फिसा गलाफोरखौ बारा मानोना खम जायो होननानै ना। अब्ला आं बेखौनो बुंनो सानो नंगौ निसय नोंथाङा सैथो खोथा बुंदों जे जोंनि नंमारगौ बर' हारिनि सुबुंफोरखौ जोङो गला होनाय बा माबा मोनसे बिजनेसफोराव जोङो गोबां खम नुनो मोनमारो आरोना नोंथां। अब्ला आं बेखौनो बुंनो सानो नंगौ
औ ओमफ्राय ओ बेनिफ्राय नोंथां दा जिहेथु जोङो ओ जायखि जाया बिजनेस होनोबा जोंनो स्किलनि गोनांथि जायो नङा होमबा? आरो फारसेथिं जोङो दा हमना ला जों बिजनेस खालामनोब्ला जोङो फरायनाया बबे बबे मोनसे लाइनाव फरायबा जों साबसिन जायो होनना नोंथाङा सानो? दा हमनानै ला आर्टसआव फरायोब्ला भकेसनेल फरायोब्ला ना ओ कमार्सआव फरायब्ला ना साइन्सआव फरायब्ला बिनि सायाव नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना?
बुंगोन‌ नोंथां जोबोद मोजां खोथा सोंबाय नोंथाङा आं बिदि सानो जे नोंथां माने स्किलस होननानै बुङोब्ला जों ना नोंथां माने गावखौ ग्रथ खालामनो थाखाय जों जे ओ माने साइन्स कमार्स होननानै खोथा नङा जेब्लासिम जों सेकेण्डारिसिम फैयो टेनसिम फैयो बिनि उनाव जोङो मोनसे दिसाइद खालामनांगौ जे नोङो ओ मानसिया जिउआव बयनाबो थांखि थायोथ' बा ओ गभारर्नमेन्ट सार्भिस मावगोन बा आं बिजनेस मावगोन बा आं डाक्टार जागोन इन्जिनियार जागोन बेफोरबायदि मोनसे थायोना नङा होनबा अब्ला जोंनाव मोनसे ओ बै मोनसे खोथाया फैयो जे आं गभर्नमेन्ट जब जाय लादों सानदों लानो थाखाय बेखौ आं मोनथारगोन बेबो थि थांखि नङा। जे जोंनाव स्किलआ बेनि थाखाय गोनां थि जे जों भबिसतआव इयुनाव जुदि जोङो माबा मोनसे साख्रि मोना आं बेै स्किल्सखौ लानानै जोङो ओ सोलोंनानै ट्रेनिंखौ लानानै जोङो उनाव नि दिग्रि माने एप्लाय खालामनो हायो मावनो हायो जायखौ आं सानो जोंनि जेसेबां ओ उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर दङ दा बे टेन पास जानानै सोरबा बायदिया आइ टि आइ फोर लानो हायो बा ओ जायखौ जों पलिटिकफोर मा होनो पेट पलिटेकनिक होनो बेफोरखौ जोङो लानो हायो बि टेक खालामनो हायो। औ नोंथां। बिनिफ्राय जेनङ' बिदि नङा जे आर्टस कमार्स लाबाथाय डेभलप जानो हाया बेबायदि खोथा नङा बेफोरखौबो लानानै गोबां जौगानाय हायो जोंनि बर' समाजाव गोबां गिदिर गिदिर जोंनि ओ सुबुंफोर दङ दा बेफोरखौ नायनानै थाङोबा ओ गोबां गोलाव जालांबायथाय नोंथां समाबो जोंनिया गोबां बावलांगासिनो दङ। जोङो एसेयावनो दोनथ'नानै गुबुन मोनसे आयदानि सायाव दसे उनाव रायज्लायबावनोसै खोमाना नोंथां? ओ जागोन दे नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय दे दे।